हेल'
औ नोंथां
औ नोंथां मा खालामदों
ओरैनो दं नै नोंथां नोंलाय
आंबो ओरैनो दं बाखि दिनै जोंहा मोनसे टपिक औ खालामखांबाय
अ
दिनै जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनाय नि दे
दे जागोन नोंथां औ
टपिकनो जाबाय नोङो मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो आरो बेखौ माबोरै माबोरै बानायो
ओम आंनि ओंख्रि मोजां मोननाया जाहैबाय फार्स्ट आवनो दङ दाउजों सबायजों आरो सेकेन्डाव दङ
आदसा
अनला मेवाइ दाउ
आदसा आंनाबो बेनि फेबरिटआ आंहा सबसे फेभरेटआ जाहैबाय सबायजों दाउजों
औ
ओमफ्राय नैथियाव ना बिदै
औ
औ नोंनो अनला ओंख्रिखौ बानायनो रोंगोन ना रोङा
रोङो मानो रोङा जानो
अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोङो बेनि प्रसेसखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो आं मिथिनो लुगैदोंमोन
हागोन नोंथां हागोन
औ दे खोनथानायसै होनब्ला।
अनलाजों मेवाइजों दाउजों ना?
औ बेखौ माबोरै सङो बेखौ आंनो खोन्थानाय साय नोंथां।
औ दे फार्स्टआवनो जाबाय अनलाखौ बानायनो थाखाय माइरंखौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोदो।
औ।
नोङो आधा घन्टाबाबो जागोन दसे फन्द्र मिनिटसोबाबो जागोन आरो। खिन्थु बियो न'आवनि गायनाय माइरं जाथारनांगोन।
अ बाहेरानि माइ
ओहो बेयाव आथा गैया, आथा थानाय जानांगोन एसे।
औ।
बिनि उनाव जेब्ला माइरङा बुगागोन ना एसे सोमनानै दोननानै अब्ला बेखौ नोङो उवालफोराव सो सौनो हासिगोन आरो।
आतसा।
दानि मानसिफोरा बे गोदान गोदान ओंखारनाय माबा मिसिन ग्रेइडार रि खालामोना
औ औ।
खिन्थु बियो बांद्राय गोथाव जाया आरो।
अ।
बयनिफाय साबसिन औ औ बयनिफ्राय साबसिना जाहैबाय उवालाव दे
ओम ओम होम।
अब्ला नोङो माइरंखौ देनानै लादो देनानै लाखांनायनि उनाव दानिया नोङो गासिखौबो
औ।
खालामनानै लाजोबदो आरो दाउखौबो मेवाइखौबो
औ औ।
बिनि उनाव नोङो संनायखौ जागायजेननोसै।
ए बिदिसो ना नोंथां? संनायालाय मारै मारैथो खालामगोन? बेखौ मानसि फ्रा होनो ना सोरबा सोरबा माने अरजों संनाय आरो गेसाव संनाय मोननैनि गेजेराव टेस दा बा जानायनि गोथावथिया एसे फारागथि जायो। दा बे माब्रै जाथावना जेन'बा अरजों संबा बांद्राय गोथाव जाया होनना बुङो माबा अरजों संबासो गोथ थावसिन जायो होनो ओमफ्राय गेसाव संबा बांद्राय गोथावा खम जायो होनना बुङो आरोना। दा बेयाव माबाफोर मानि थाख खाय जायो एसे खोन्थानो हागोन नामा? माने आंबो जायोथ' मोनथियो कि एखमबा जानायावहाय अरजों संनाया गमामायैनो गोथावसिन जामारो आरोनना गेसजों संनायनिफ्राय। मानि थाखाय जायो बेखौ आइडिया दं नामा नोंहा एसे?
आंनि मिथिनाय बायदिब्लाथ' नोंथां
होम नोंथां।
गेसाव संनाया जाहैबाय नोङो अर अरफोरा दोहो दोहो दोहो जाया। जेरैहाय अरखियाव संबा नोङो अरा फिसा खालामनानै अरखिजों लोगोसे बियो लासै लासै दोहो दोहो दोहो सिंनिफ्राय मोनबोथारो आरो बेबायदि मिन्थि बे आंनि मिथिनायाव आरो
बिनि थाखायसो गोथावा एसे आलदा आलदा जायोखोमा थारमाने अरजों मोननाया बेराद गोथौवै लासै लासै मोनबोनाय जायोना बेनि थाखायनो गो गोथावा बांसिन जायो जानो हागौ टेस्टआ ओमफ्राय गेसनियाथ' बिराद खराजों अरा ओमफ्राय बे बांद्राय खरा जोंनायनि थाखायनो हथात करिया मोननाय बायदि जानोसै ना
औ औ
टेस्टआ एसे खम जायोनोदां जोङो आइडियायाव बिदि होननानै सानना लानो हागोन।
औ आंबो बिदिनो सानो आरो आंनि मोनदांथियाव
औ औ आरो बे मोनसे ओंख्रिया सबाय आरो दाउ बेथ' आंनि बिराद फेभरेट ओंख्रि
औ औ
प्रसेसआबोथ' गोरलैयानो जा जागोनदां खारन आङो बिमाफोर संनायखौ नुयोना औ एसे बरनायनायनानै होदो नामा बेनि सायावबो। आङो मोजाङै क्लियार मिथिनो लुबैदों थारमाने आङो बिमा संनायखौ नुबायथ'। खाथियावबो थाफानानै नायो खिन्थु क्लियारलि माब्रै सङो बेनि प्रसेसखौ ए टु जेद मोनथिजोबा आरो
अ औ जागोन नोंथां जागोन थ' सब‌ सबायजों दाउजों संनायनि आद'बा जाहैबाय फार्स्टआवनो नोङो गिबियावनो सबायखौ रुनानै लाग्रोनांगौ नोङो गेसाव सङोबा गेसाव सङोबा नों कुकारफोराव रुनो हाबाय बा नों अराव सङोब्ला सारायफोराव रुनो हाबाय बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जेब्ला नोङो सबायखौ रुखांनानै लागोन अब्ला नोङो सारायाव थाव होदो सामब्राम बानलु बेफोर गासिबो नों मा होनो गोसो मस्ला मस्ला मस्लि होनानै दाउखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोदो आरो
अ बिदिसोना
औ बिनि उनाव दाउआ जेब्ला एवै एवै दोमो दोमो बिदिनो सेभेन सेभेन्टि फारसेन्त सो मोनोबा अब्ला बिनि उनाव नोङो सबायखौ होसनदो आरो
सबाय रुखानायखौ होसननांसिगौ
औ औ
आतसा आतसा औ
बेनि उनाव नोङो गोदौ होबाय थादो आरो मोननै जोंहाय मिलायनांगौथ' जेनेबा अब्लासो बिनि रस बिनि रस गोथाव जागोन ना औ बेनि नों गोदो होबाय थादो बिदिनो फन्द्र' मिनिट बिस मिनिट अब्लानो जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो
अ बिदिसो होमबा आङो दा क्लियार मोनथिबाय आङो बिमा संनायखौ नुबाय थायो आं न'आवनो थायो नालाय सानफ्रामबो नुयो बिमाया माबायदि सङो नै मैया दाखालिसो संदोंमोन माबाखौ बे सबायजों दाउजोंखौ। आङो बिमाखौ सबायखौ खौ एखेबारे ओ उननाय नुदों आर ना बस्था बलायनानै बेवहाय खामफ्लाय बनानै बिनि सायाव सबायाइखौ सबाया माने एवग्रोदों एसे गोराननो बे एवनायखौ खामफ्लाय सायाव दोननानै मोनसे दिंग्रिनि बथल दटलजों बियो बेखौ फुफ्लेदों देनानै लादों थारमानि ग्राइन्ड खालामबाय।
औ औ।
बिनि बे गुन्द्राफोरखौ बियो खुरैयाव लानानै आराम फोसाबबाय आरो। फोसाबनानै बेखौ सुलायलायनानै रुनाय नुदोंमोन आं। ओमफ्राय आं मोनथियाखैमोन सबायखौ बिदि मारोरै सङो आं बेखौ मिथियामोन आरोना। दा नोंथाङा खोन्थानाय जुरि आं बेखौ मोजाङै क्लियार मोनथिनो हाबाय। खिन्थु आं बिराद गोथाव मोनो सबायजों दावजोंखौ।
औ नोंथां आङो बे सिगांनि गिबि सबाय एवग्रोनायखौ खिन्थानो बावदों माने।
अ आङो बेखौ मिथिखानायखाय नोंनाव सोङाखै दहाय
औ नोंथां औ
एसे गोसोखांहोबाय आं बे।
उम दा गाससिबोस्रि
औ ओमफ्राय बे खारैखौलाय बबे टाइमाव होयो बे बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा माने आं खारै होनायबो नुदों बिमाखौ
बे खारैखौ जेब्ला नोङो सबायखौ होसनखांगोन। अब्लाबो होजायो आरो सोरबा सोरबा। बिनि सिगाङावबो सबायखौ रुनाय टाइमावबो होयो आरो औ नोंथां जेन'बा नोंनि संनाया आलादा जानो। हागौ आंनि संनाया आलादा। जानो हागौ बे बादिनालाय। आं आंनि संनाय बायदिखौ खिन्थाबाय आरो आङो जेब्ला। सबाया दाउआव होगोनना अब्ला होयो। आरो खारैखौ
अ बिदिसना नोंथां ओमफ्राय खारैनि बथल बदलबोथ' मोनसे दंमोन नना बै माबा सदा होननानै मोनोना जों दखानफ्राव बायनानै। मानसिफ्रा खारैन्नि बदल बेखौबो होजायो होननानै बुंदों। बेहाबो एखे गुन।
औ होजायो नों
ना औ खारैजों सदाजों फारागथि। थाया होजायो एखेयानो।
फारागथिया आंनि जेन'बा आङो जानाय नायनायावथ' खारैनिखौ एसे साबसिन मोनो नोंथां मानो होनबा बियो। जोंनि न'आवनो बानायनाय जोंनि बिमा फोर बानायनाय बेफोरबायदि मोजां साफा बाहाबै बानायनाय जायोथ आरो बेखौहोयोबा। गोथावसिन मोननाय जायो आरो
औ आरो बेबो जानो हागौ मानोना ओ खारैया जोंना नेचारेलि मोननाय माखासे बिलाइ बिफांफोरखौ फोराननानै सावनानैसो बानाय। जाहैबाय। बिनि थाखायनो बिनि टेस्टआ एखेबारे जानो गोथावसिन जायोनदां नाथाय खारैयाथ' जोङो। प्रसेस जों बानायनायसो माबोरै माबोरै बानायो जों बेखौ मोजां मोनथिया। दा बेखौ अबेबाव मोननाय बेबो औ बेखौबो नेचारेल गेसजोंनो माबा मोनसे ने सारेल बुस्थुजों बानायो खोमा। खिन्थु फेक्ट'रिफ्रावसो बानायोदां बेखौ ओंखायनो जों मोनथिया आरो ना। दा नैबेहा जोंना जे खारै खारैखौथ' जोङो न'आवनो। बानायनो हायो नालाय ओरै थालिर बिफांफोरखौबो दानफायनानै बेखौ फोराननानैबो ओ सावनानै बिनि बे हाद्रि हाथरफ्ला बेजोंनो बानायनाय नुयो आं आरोबाव मोनसे दंबावोना बेस सबायनि बिफाङा जों सबायखौ गायखांनानै बेखौ मारा हो खांनानै जेब्ला सबायनि दाखोरफोर थायो नारा फोर बेखौ जोङो फोरान औ बिफांनि बे फोराननाय बे फोराननायखौ मोजां फोराननानै जोङो सावो आरो सावनानै बेखौ जोङो बिनि हाथर फ्लाखौनो खारै बानायो थिग बेबायदिनो गोबां रोखोम नि खारै बानायग्रा जोंनाव नेचारेलि मोननाय जोंनि मिथिंगायाव मोननाय गोबां बिफां लाइफांफोर दङ। माबाफोर आरोबाव नों मिथिनाय बिदिन्थिफोर होनो हाबावगौ नामा थालिर आरो नैबे आं बुंनाय सम सबायाइनि अनगायैबो माबाफोर बानाय जागौ नामा?
आंथ' सिबिंखौबो मिथिनाय जायो नोंथां। सिबिंनि फिफां औ जेरैहाय सबायनि बिफांखौ बानायो। बेबायदिनो सिबिंनि बिफांखौबो बानायनाय जायो आरो
अ नंगौ नामा नोंथां।
थां ओ।
ओमफ्राय बे बेसरखौबो बानायो होननानै खोनादोंमोनलै बेजोंबो बानायो नामा?
आं बेखौथ' मिन्थिथ'ला नोंथां। बानायो जानो हागौ सोरबा।
औ हाब नोंथां जोङो दाथ' जि मिनिट जिसे मिनिट रायलायबाय। बिदिब्ला दिनै गोबां इनफरमेसन नोंनिफ्राय मोनथिनो हाबाय।
औ नोंथां औ।
दोन्थ'नो हासिगोन नामा दिनै?
औ औ जायो दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
जे नोंथां औ गोजोनथोंसै बेफोरखौ सावरायनायनि थाखाय गोजोनथों दे।